औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंयो ओरैनो दंयो नोंथां जिरायनानै औथालला हारि बिसोरो।
औ बिदिब्ला नोंथाङा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन
दा नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो ना?
औ मोनो।
बिदिब्ला जों दावबायनायनि सायाव फंनैसो खोथा सावरायलायदिनि नामा नोंथां?
औ जागोन।
औ दा नोंथांनि बायदिब्ला दावबायनाया माखौ बुङो? फोरमायनो हागोन ना?
आङो दावबायनाया बारेल जायगा जे जायगानिफ्राय गुबुन जायगा ओं औ थामनिखौ दावबायबोनाय यैबानि माखासे ओ खामानि थाखायबो दावबायनो गोनां जानो हागौ आरो गावनि गोजोन ओ मेन्टेल पिसनि थाखाय नों दावबायनो हायो
औ।
दावबायनायानो जोंनिबो गोबां जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा दङ दावबायनाया। जेरै दावबायोब्ला मोनसे जायगानि सुबुं अ थांनानै थानाय बिसोरो मा रा मा राव रायज्लायो बिसोरनि खाथियाव बिसोरजों मा बायदि जायोबो बेबो लोंयो दावबायनायजों जोंहा सोलोंनो हायो गियान आरो कफिदेन्स बायबो बारायो
औ।
उ। ओं। दावबायनाया ओ जोंनि जिउआव गोनांानो जेनेबा जोंनि ओ सिथेरस जादोंमो ओ आरो जोंनि जेनेबा फेंगुइन फेमिलि जों ओं न'खरनि सुबुंफोरजों जों जुदि थाम थान खालामनो गोसो जायोब्ला जोंनि अबावबा मोजां जायगायाव बेरायहैदो गावनि जेनेबा लोगोफोरजोंबो टाइम स्पेन्ड खालामोब्ला ओ टाइम स्पेन्ड खालामोब्ला अबावबा दावबायोब्ला मोजां मोजां मोनो। नोंथाङा अबावबा अबावबा दावबायफेरबाय नामा?
ओ औ नोंथां औ दा
आङो माखासे समायना जायगाफोराव दावबायहैखांबाय बेजों लोगोसे जेनब्ला गुबुन जायगानि थाउन सहर बा नोगोरफोराव दावबायहैखांबाय।
दा नोंथाङा नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ सेयार खालामनो हागोन नोंथां अबे जायगायाव थाङा माबोरै माबोरै थाङा
दा दासिमावथ' आङो एथ'बां मानि गोजान जायगायाव दावबायफेरनाय जायाखै।
जोंनि रायजो आसाम रायजोनि सिङाव थानाय माखासे जायगाफोरावसो दावबायहैखांबाय दा जोंनि आसामावथ' बांसिनै अस'मिया रावखौनो रायज्लायखायो गुबैयै बेजों लोगोसे जोंहा गोबां हारि हारिसाफोरनि राव दं जेराव जेरै गुबुन गुबुन ट्राइबनि मानसिफोर थायो जोंनि आसामाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव
उम
दा आं जेरावहाय दावबायहैदोंमोन बै जायगायावथ' थ' बांसिनै इसोर माने अस'मिया रावखौनो रायज्लायोमोन बै जायगायाव थांनानै आङो मानि एथ'बां मानि प्रब्लेम जाहैयाखै आरो।
औ
लोगोसे बै जायगायाव माने रंजानानै फैनो मोन फैनो हादों। जेनेब्ला लोगोफोरजों थां थांदों हिसाबै जोङो जयै रंजानानै जोङो फैफिनबाय
उम
दा नोंथाङा
उम
मा नोंथाङा दावबायखांनाय जायगाफोर दङो नामा आसामनि गेजेराव?
आसामाव इसिबांमानिथ' जेनेबा आसामाव आं टुमजांआव थांनो मोनबाय नोंथाङा मिथिगो ना?
औ नोंथां।
उम उम दा आरो आं बेलेग स्टेटआवबो थांखांबाय जेनेबा मेघालया सिक्किम आनसोलनि स्टेटआव थांखांबाय।
औ
उम नोंथांनो आं आंनि एक्सपिरियेन्सखौ फोरमायनानै होनोसै। नोंथाङा नोंथाङा अबे जायगानि एक्सपिरियेन्सखौ खोनासंनो गोसो। जेनेबा सिक्किम मेघालया पान्जाब
नोंथाङा सिक्किमनि एक्सपिरियेन्स खौ फोरमायनो हागोन नामा।
नोंथाङा बै जायगायाव जेनब्ला बबे लामाजों थांदोंमोन लोगोसे लोगोफोरजों थांदोंना न'खरनि मानसिजों थांदों बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ। बेवहाय जों आङो आंनि आब'। ओमफ्राय आब'नि लोगोफोर थांदोंमोन आरो।
औ
ओमफ्राय बेयाव आङो थांदों आरो निउ जलफायगुरिनिफ्राय नि जलफाइगुरि ओ निउ जलफाइगुरियाव ओंखारहैदोंमोन। थांनानै बेलासियाव ओमफ्रायो बेवहाय जोङो ओ निउ जौफायगुरि स्टेसनाव ओंखारनानै ट्रेनजों थांदों आरो। निउ जलफायगुरि स्टेसनाव ओंखारनानै जों जोङो एसे जानाय लोंनाय जेनेबा ओंखामफोर जाबाय बेनिफ्राय बेयाव नों जलफाइगुरियावनो गोबां गारि मथर मोनखायो नालाय। बेयावनो गारि बुक खालामनानै जोङो ओ सिक्किम फारसे थांबाय आरो। ओमफ्राय बेयावहाय मोनानानै सफैबाय सिक्किम। ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ हटेल बुक खालाम दोननाय दङमोन होनलाय बेयाव थाहैबाय रेस्ट लाबाय जोङो बेयाव। ओमफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्ट दे बेरायनो स्टार्ट खालामबाय आरो। बेयावहाय फार्स्ट टाइम बर' जों नाथुला नाथुला पासाव थांदोंमोन चाइना इण्डिया बरडार। ओ बेयाव जोंजों लोगोसे गोबां टुरिस्टफोर दंमोन। जाय जायगा नायनो फैदों।
औ
फार्स्ट टाइम स्न स्न'फल एबा बरफ। आं फार्स थाइम इयाग नुनो मोनबाय आं नुफेराखैमोन नालाय। फास्ट टाइम बे जाइगायाव नुहैबाय आं। जोबोद समायना बिदि आरो जायगाया ओमफ्राय ओ बिनि जायगानि मानसिफ्राबो गोबां मोजां आरो। ओमफ्राय बिसोरो बे जायगानि ओ सुबुंफोरा बांसिन नेपालि आरो।
औ
दड्राइभार फोराबो बहुत मोजां जादों फ्रेन्डलि नेचारनि दैयाव आं चाम गुलेक बेखौबो नुबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय फैनानै जोङो मोनायाव एमजि मार्क होननाय मोनसे जायगा दङ बेयाव थांबाय बेयाव थांनानैबो गोबां रोखोमनि सुबुंफोर नुबाय गोबां गलाफोरबो नुनो मोनबाय दखानफोर बेवहाय माखासे जेनेबा नेवसोन महरै माखासे बायग्रा बायनानै मुवाफोर बायनानै लाबोबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय रेस्ट लाफिनबाय आरो हटेलाव फैनानै ओमफ्राय आरो नेक्स्ट दे जोङो गेंटकखौनो गेंटक लकेल गेंटकखौनो ओमफाय ओ बेवहायबो गोबां मोजां मोजां जायगा नुनो मोनबाय गोबां औ गोदान जायगा आरो गोदान एक्सपिरियेन्स मोनबाय गोदान सुबुं गोदान औ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनायफोरखौबो नुनो मोनबोबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय सानसे जोङो बे जायगा लकेल एरियाखौनो बेरायबाय ओमफ्राय बेनि नेक्स्ट दे जों फैफिननायनि दिनावबो माने फुङाव फुङाव बेरायदों माने फुं माने फैनाय लामायावनो जोंनि फैनायजोंनो ड्राइभारजों रायलायनानै जोङो ओ साउथ सिक्किमाव थांदोंमोन जोङो ओ साउथ ना इस्टमोन ना आं मोजाङै गोसोयाव गैला जायखिजाया मोनसे मोनसे जायगाजों थांबावदों आरो फैनायनि बेवहाय जों गोबां ओ मन्दिर नुबोबाय बेवहाय बिदि लामा नुनो मोनो सिलिगुरियाव फैफिनबाय आरो सिलिगुरियाव सानसे थाबाय मोनायाव मोनायाव बेखौ मोनायाव बेयाव थाबोबाय ओमफ्राय नेक्स्ट दे जों फैफिनबाय आरो
औ
औ बेनिफ्राय आं बे औ समाबो जाबाय
बै जायगासिम दावबायनाया थारैनो रंजाथावनामोन ना
औ औ गोबां गोदान एक्सपिरियेन्स मोनदों आं जोबोद मोजां मोनदों आरो
औ
औ दा जोङो नोंथां समाबो जाबाय
औ बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दा नोंथांनिसि साबायखर थाबाय औ